दे बुंलाय मामोन।
खबरा माबायदि दासान्दि
खबराथ' मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दं गायनाय फुनाय सम खामानि मावनांबाय थागासिनो दं। नोंहालाय
आंनाबो मोङै दं दासान्दि
ओ
मा ओंख्रि जानायमोन दिनै?
मा होनदो?
मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रिया ओंख्रि दा जाथ'आखैनो संथ'वाखै खामानि मावहैगासिनो दंना।
ए मा ओंख्रि संनो नागिरदों?
ओंख्रिया बिदिनो ना जागोन। थां ना बेनो आरो
हो
नोंस्रा लाय?
जोंहा माबा अनला ओंख्रिसोमोन।
अनला ओंख्रि दाउजों
औ दाउजों
गोथावा जागोन माथो होनबालाय।
औ गोथाव गोथावलाय
उम जोंहाबो जानो सानदोंमोनलै मेवाइजों अनलाजों गैया माथो लायनाय जायाखसै।
अ मेवाय दं नामा नोंसि
मेवायालाय दङ लायनांगौ।
गिदिर गिदिरथार नामा मेवाया?
मेवाया?
औ
मैगंआालाय गिदिर गिदिरनो दङ।
ओमफ्राय हाजोआव लायला नामा मेवाइखौ
हाजोआव थांलालै गोदोसो थाङोमोन। दानिया जौआव लायफेरला।
अ'
हाजोआव दााबायदि ओंखारथ'वाखै हाजोआव। सम सम दंबावो। आग'स्ट बारनानैसो ओंखारो सेप्तेम्ब'रफ्रावसो। सेप्तेम्ब'राव ओंखारो आरो हाजोआव। माइ गाइखांबाय होन्दोंमोन नामा नोंस्रा?
औ गायखांबाय जोंहा माइखौ।
आ दे दे होमबाथ' मोजां।
गोदोहाय नोंसोरो हाजोआव बिराद मेवाय लायोमोनना?
मा होनदों?
नोंसोरखौ होनदां गोदो हाजोआवहाय बिराद मेवाइ लायोमोन ना?
हाब लायोमोनथ' आरो बाब बेराद जा बुरजा-बुरजा लाबोखायोमोन। गोखै बानायो दुंग्रायाव। गोखै बानायनानै मेसेङाव जा जायो बेदरजों नाजों। जा मोजां जाखायो जानो गोथावथार जाखायो ओंख्रिया।
औ औ
मोनजाफेरदोंना मोनजाफेराखैमोनलाय नोङो?
आंथ' बिदिखौ मोनजाफेराखै।
गोखै बानायनायखौ मोनजाफेराखै होनबा?
ओहो
दासिमबो?
गैया नोंथां आं मोनजायाखै।
ए मालाबा लांफैब्रा जोंहानाव दं माथो दाबो।
अ' लायनांगोन दे।
मालाबा लांफै। नाजों जानो बिराद मोजां।
औ नाजों मेवाइजों जाफैनांगोन खनसे।
उम गैयालै दै बानायनि थाखायनो न' न'निबो जेरावबो ओंखाराखै आं।
अ' दा दैबाना जाना दं नामा?
दैैबाना जायो। सानफ्रामबो जा देरबायानो थायो सिथला लोम्फैलायोबा।
अ' गिदिरथार जायो ना होनबा?
बेखायनो गैया। जायो। राननोनो रोंला दैफ्रानो।
अ' हाजोनिफ्राय फैयोना दैया?
एकदम हाजो हाजोनिफ्राय फैयो। हाजो अरुनाचल हाजोनिफायसो फैयोबा।
ए मेसेङाव बोहैयो नामा दैया?
मेसेङावलाय बोहैया। दैज्लां समाव जि फैनांगौ फैखायो।
अ'
बेनो गाज्रि। बे नङाबालाय एथग्राब दै देरनाय नङामोन। नाबो मोनजायो अबेसे ना मोनजायो आरो। बिनि थाखायनो।
उम उम
ना बिराद मोनो।
मा मा ना मोनो?
मोनो मागुर मोनो। ना सलबो मोनलाय लाङोलै। बारलि, सल, मागुर मोजां मोजां नाखौनो मोनो।
अ' ओमफाय हाखरफोराव थालाङो ना थालाङा नाया?
थायो हाखरफ्राव थालाङो।
ओ
ओ जे सारबा मोनो। लाङि साबा मोनो। सेन साबा मोनो बिदि आरो।
उम उम
फख्रि गैया नोंसिनावलाय? फख्रिफोर
फख्रिया दङ जाहानाव।
होद ना जानो थांनांगोन मालाबा।
औ फैजागोन ना गिदिर गिदिर दं जोंनि फुख्रिआव।
गिदिर गिदिर दङब्ला गिदिर गिदिराथ' थाखागोन।
औ दङ।
जानो थांनांगोन।
ओमफाय दालाय मा खालामदोंमोन नोंलाय?
दा दानि एसे खोथिया रोगादोंमोन आङो। ओमफाय दा नै जिरायलायबाय दसे।
अ'
खोथियाबो देग्लाय गैयालै गाज्रि जाना होबाय।
अ' माबोरै गाज्रि जानाय?
दैयानो लोमस्रावजोबनानै खोथियानो गाज्रि जाबाय। मालायनिखोसो रोगानांदों बायनांबाय।
अ' नंगौ नामा?
नोंस्रानाव दं नामा?
जोंहानाव दा खोथिया गैला।
गैला होमबा?
औ हो
नागिरला बायदोंबा आं
ओ
गायखांनायालाय दानो गायखांथ'नाय नङा साननैसो लाबावगोन।
औ नोंसिथिंथ दैया दा गिदिर गिदिर जा दं
उम दैया देरबाय थायोबा। दै अखा बोथोरखौ नायनानैसो गायनांसिगोन।
औ
सानदावनाय खरान समावसो
ओमफाय मेसेंआवलाय मा मा आबाद गायो?
मेसेङाव मेसे सिङाव जेबो गाया जोंनिया दैलां दलहा नालाय जायगायानो। माथ्र माइ खेथिनि अनगायै जेबो गैया बिनिफ्राय थेने थेने न'आव जानो थाखाय मैगं गायो आरो। लाइ लाइ बेनिफ्राय आलु बेनिफ्राय मुला कफि बेफोरनोसै आरो।
बेफोरनिफ्राय जेबो गैया फानलायनायबो गायनाय सुबिदा गैया। नोंस्रलाय?
जोंहाबो बिदिनो गायो न'आव जानो आन्थाल'।
लाइ-लाफा, मुला, गाजर
फानलायनाय गाया आरो माने।
उम
न'आव जानो आन्थायाया थैयो बेनो।
दाासानदिबाय मा मा मैगं जागानो दं।
दा बे बायनानै जादों आलु दालि बेनिफ्रायथ' ना नाखौ मोनजाबाय थाखायो नालाय मैथा मैथा। मलाबा ह गिर बेफोरनोसै आरो।
माबलाबाथा सबिबार बेफोरनोसै
दााबायदियाव थास' बिबार ओंखारोना।
ओंखारखार सबां ओंखारबाय।
थास' बिबारखौथ' आं जानो बिराद गोथाव मोनो।
गोथौ गोथौआनो। ना गोरानफोर होनांगौल'।
औ बे गोथाव जायो।
ओै
दे होमबा ना?
दे द
उ